हेलौ।
औ हेलौ।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ होनबा जों दिनै मानि सायाव रायलायनो नागिरदों?
औ जों दिनै सुबुं फोथायनाय नि सायाव रायलायगोन होननानै सानदों।
होमबा सुबुं फोथायनाय मायनि मा नोंथाङा एसे फोरमायनानै बुंनो हागोन ना?
औ सुबुं फोथायनायनि सोमोनदै रायलायनो नागिरदों जोङो जेरैहाय ओ सुबुं फोथायनाया जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों। आरो दासिमबो बेफोर सोलिगासिनो दं। जेरै हाय जोंनि ओ बर'फोरनि गेजेराव गोबां सुबुं फोथायनायफोर दं जेरैहाय सि-सिथ्ला गेजेरजों खदाल रुवा फा फ्लियाव ओ बानानै थांलाय फैलाय खालामोब्ला माने बेबायदि खालामोब्ला माने इयुनाव बे न'खराव माने मानसि थैगोन होननानै जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा फोथायो।
औ
औ आरो थिग बेबायदिनो ओ सिथ्ला गेजेराव सैमाया रुद्रुदब्ला न'खराव गिथाव खैफोद जायो होननानैबो ओ फोथायो। आरो ओ जोंनि बर' नखराव नमा नजोंबो गोबां सुबुं फोथायनायफोर दं जेरैहाय ओ नमा ननि ओ उहुमाव दाउ दाउथुब बायोब्ला माने मोसौ गुमग्रा लावखारफोरनो माइरं ओमफ्राय ओ मैगं थाइगंफोरखौ संख्रि फानलु बायदिफोरखौ दान होनांगौ जायोनो। लोगोसे माबाफोर ओ नांगौ नामा बेखौ माने सो सोंनो नांगौनो ओ लावखारफोरखौ आरो जुदिहे लावखारफोरा आरोबाव माबाफोर नांगौ होननानै बुङोब्ला बे ओ मुवाया नवाव गैयोब्ला माने बेनि सोलाय मुवानि बेसादनि रां फोरखौ होनो नांगौ। आरो नोंथाङा बिनि सुबुं फोथायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हायो
सुबुं फोथायनायनि सोमोन्दै आं मिथिनाय बादिब्ला माने बिदिनो लामा लामा थाबायनायाव माउजि गोसोम बारस'यो ब्ला बे लामाजों थांनोमोन ना होनो दा माने बिदि फोथायनायनि ओ गुबै खारनखौ आङो माने मोजाङै मोनथिया नाथाय माने जुदि बे लामाजों मावजिया बारस'दोंब्ला माने बे माने जानो हागौ बै जों थाबायनाय लामाजों माने माबा मोनसे खैफोद जागोन बे लामायाव माबा मोनसे बिदिनो ओ जाथाय जानो हागौ बिनि थाखाय जों माने बे लामायाव हान्थियालासिनो जों गिदिंनानै फैफिननांगौ जायो बिदिनो नोंथाङा बे ओह सिथ्ला गेजेरजों खदाल बा रुवा बाननानै थांनो मोना होन्दोंमोन ना दहाय दा बिनि गुबै खारनखौ नों मोनथिगौ नामा मानो बाननो मोना होनो माने बिनि ओ गुबै जाहोन एबा माने माबाफोर साइन्टिफिक माने रिजोनफोर बा खारनफोर दं नामा जे माने बिदि जोङो खालामनो मोना होनो बेखौ माने गासिबो जोंनि फोथायनाया माने गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाया जोङो ओ बेखौ जेनेबा खोमसि फोथायनाय होननानै सानना लायो नाथाय बांसिन फोथायनायानो माने मिथिंगायारि एबा माने साइन्टिफिक माने बिगियानजों सोमोन्दै लानानैसो माने बे फोथायनायखौ जोङो माने फोथायनायखौ जों खालामनाय नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जेरै दाउखा गाबबा दाउखा गाबबा बो बिदिनो माने सोरबा मानसि थैगोन बे बे फोथायनायखौ आं माने गोबाङावनो नुवो-नुनो मोनबाय थैमारोबो बेजो बे जाथाया जामारोबो माने दाउखा गाबनायनिबो गोबां रो खोम थायो बेयाव माने दाउखाया माने एकदम गोब्राबै माने दसेबो थाथ'नो थाथ'वा लासेै बिदिनो गाबबाय थायोबा बिदिनो होमब्ला जों माने सानना लायो जे माने सोरबा मानसि थैगोन एबा सोरबा माने सोरबा मानसि थैदों बिदि आरो दा औ आं मोनथिनाय खोमसि फोथायनाया बेखिनि आरो आरो दंबावो माखा
औ औ औ औ होनोमबा नोंथाङा सोंनाय बे कुइस सननि माने ओंथिखौ आं फोरमायना होननि माने बेयो न'खरनि माने मान आरो आसार आब्रुथिखौ रैखा खालामनो थाखाय माने बिखौ बुंनाय जायो आरोना
औ
बेबायदि आरो बेबायदिनो आरो गोबां ओ ओ सुबुं फोथायनायफोर दं। जेरैहाय ओह बर'फोरनि नख'राव जुदि मोसौ एबा ओ मैसो गोदान ला बान माने लाबोयोब्ला बे ननि माने दरखंआव इन्जुरनि हा ओमफ्राय अरदाब गेजेरनि हा आरो बेनि उनावहाय ओ आफाथालानि हाखौ संख्रिजों माने लगायनानै होयो आरो माने नखरनि बे फोथायनाय आरोना बिदि खालामबाथाय माने मोसौआ ओ थाबैनो माने न' लायो आरोना माने ओमफ्राय न'नि मानसि जों गोमोन जायो होननानैबो फोथायनाय दं। बेबायदि औ। बेबायदिनो आरोबाव गोबां फोथायनायफोर दं जेरैहाय ओ जोंनि ओ न'मा न'फोरावबो ओ ओम न'मा न'फोराव हराव अ माने न'मा ओ सिबनो मोना होननानै बुङो। बेबायदिबो सुबुं फोथायनायफोर दं ओ माने सान हाबनायनि ओ सान हाबनायनि उनाव माने नखर नखरनि ओ माने ओ माने सिथ्लाफोरखौ माने बा नखर रु माने न' सिंफोरखौ सिबनो मोना होननानै माने फोथायनाय दं। बिनिबो माने जाहोन दं ओ मानो होनबा न'खरनि सोरबाफोर मानसिनि माने बेसेन गोनां मुवा बेसाद फोरा जाहाथे नुस्लाबा लासे गोलैनोबो हानाय। बेफोरखौ जुदि मोनायाव ओ सिबनानै गारोब्ला ओ औ सिबबाय बायोब्ला माने औ औ। बेफोर बायदिनि थाखाय आरो बेबायदिनो आरो नोंथांमोननिथिं बेबायदि सुबुं फोथायनायफोर दा दं नामा?
जोंनिथिं बिदि सुबुं फोथायनायखौ औ। नुनो मोनो दाबो माने खायफा खायफा बे मावजि बारस'नायखौ आं बारा माने बारा बिनि सायाव माने बे फोथायनाया एसे खमायलांबाय नाथाय बे अखा गाबनाय एबा मोनायाव जे आसुगुरहानो मोना। बेफोर खोथाखौ माने जोङो ओ बेफोर फोथायनायखौ जोंङो ओ जेबो जेनेबा बिनि माखासे माने जों जाहोनखौ मोनदांनो हाया। बा जों मोनथिया जानो हागौ ना थाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बि खौ मानिबोबाय थानायखाय जोङो बेखौ दास सिमबो मानि नाय जायो आरो। जेनेबा मोनायाव आसुगुर हानो मोन ना बिस्थिबार बारायाव जोङो खानाय सिननो मोन ना बिदि आरो बेफोरबो माने सुबुं फोथायनायावनो गोलैबाय। आं बेखौ ओ बुंनो सानो आरो। ओमफ्राय बिदिनो
थिगानो नोंथाङा बुंनाया औ औ औ सिमांङावबो ना सिंगि नुबाथाय बि बिखो जायो ना इदि माबा मोनसे सुबुं फोथायनाय दंना?
औ औ नंगौ ओमफ्राय बिदिनो सिमां गाज्रि नुबा खिन्थानानै लानांगौ बे बे फोथायनाया दं आरो माने बयनोबो खोथाबा माने सिमां गाज्रि नुब्ला जों माने जोंनि गोसोआ माने ओ जों दुखुयैनो थाबाय थानो हागौ ओ माने जों जोंनि बे दिना माने सिमांजों सिमांखौ जों सानबायबायनानै जोंनि बे दिना गाज्रि जानो हागौ एबा जों सान जोंनि साननायफ्रा उल्था फुल दा एबा माने बिदि जाहैनो हागौ आरो बिनिखायनो जोङो सिमांखौ एबा खोथा गाज्रिफोरखौ जों फोरमायनानै लायोब्ला जोंनि गोसोआ स्रां मोनो आरो बे बेखोम ओ बिदि सुबुं फोथायनायनि जाहोना माने बे जानो हागौ आरो आं बे खौ सानो ओमफ्राय औ
औ बेबाय बिदिनो ओ बे न'मा न' आव माबा मा होनो उखुम मोदाफोराव बे सिगुन नङाब्ला मा होनो सिगुनखौनो
औ
फोथायो खोमा ना सिगुन बायोब्ला माने न'खरनि हालोदा देरगोन जौगोन होननानै माने फोथायोना।
सिगुन बायोब्लाना?
औ सिगुन बायोब्ला आरो बेबाय बिदिनो जे बेबायदि दाउखा बायो ब्ला ओ माने मानसि थैगोन बा माबा मोनसे न'खराव गाज्रि जागोन बेबायदि खैफोदनि खोथा सानो। थिग बेबायदिनो माने अखोम मोदाब फोराव ओ सिगुन बायोब्ला माने न'खरनि हालोदा साबसिन जागोन बा माबा मोनसे मोजां जागोन होननायखौ फोथायो आरो बेबायदि।
दाउखा गाबोब्ला खैफोद फैगोन नाथाय सिगुन सिगुन फैयो ब्ला बे माबा मोन
नौ नखराव मोजां जागोन होननानै फोथायो बेफोर दाबो जों गोदो गोद गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनायखाय दाबो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ। ओमफ्राय बिब्दिनो नोंसिनिथिं न' एबा बारिखौ लानानै बो बिदिनो माबाफोर सुबुं फोथायनाय दङ नामा नोंथां
ओ जोंनिथिंथ' बेबायदि न' आरो औ न' बिथिं लुनायफोराव सुबुं फोथायनायफोर दं। जेरैहाय ओ न' माने गोदान जायगानिफ्राय बहाबा ओम बारस्लायबा जे। जेरैबा ओम जेरैबायदि न'नि ओम गोदान न' लुयोबा बेयावहाय माने जायगाफोरखौ थि खालामनानै लायो। ओमफ्राय समबा सम आरो जायगानि थाथाय ओमफ्राय ओम फोरखौ नायनानैसो माने बारफोरखौ नायनानैसो ओ न' लुनाय जायो।
औ।
औ।
उम
बेबायदिनो
जोंनिथिं माने बिदिनो न' लु लुनायनि आगोल ओ बिदिनो माबा गायसंनायखौ जा आं नुनो मोनदों आरो जेनेबा एसे मोजां जानायनि बे नु नुनायाव जाहाथे माने जेबो खैफोद फैयैनि उनाव बिबदिनो माने नखौ जेला लु नो जोङो जागायजेनो बेखौ माने समखौ लानानै जोङो थाब न' लुनायखौ जों फोजोबनो हागोन एबा बिब्दिनि ओं माबायाव जोङो थांखियाव माने बै दि फोथायनायखौ लाख खियो आरो
औ औ आरो जोंनि ओनसोलाव आं बेबायदि नुनो मोन्दों माने हाबा जायि सेंग्राफोरखौ माने न'मा न'आव हाबनो होआ आरो
औ औ
माने इसोरखौ ओ बा बाहेरनिफ्राय फैबा दुगैस्रां लुंस्रांसो न' सिङाव हाबनो मोनो बेबायदि नुदों, बिनिबो रिजोन दं मानो होनबा ओ बाहेराव हदाय बेरायबाय थानाय मानसिजों गोबां बेमार आजारफोरबो औ नांनानै फै फैनो हानाय बेनि ओमफ्राय माने हयथ' बेफोरबायदिखौ खालामनो होयोमोनदां दुगैस्रां लोम स्रां एनिखायनो न' सिङाव हाबनो होयोमोन खोमा बा एनिखायनो ओब न'मा न'फोराव हाबनो होआमोनदां?
औ जानो हागौ नोंथां औ
औ बेबायदि आं सानो